औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ फ्रि
अ बिदिब्ला बैसागुनि सोमोन्दै बर'फोरनि बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै एसे राय्लायजागोन नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
औ ओरैनो नोंथांनिथिं बैसागुखौ ओ माबोरै फालिनाय जायो बा माब्लानिफ्राय फालिनाय जायो, नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' जेब्ला सैथो दाननि जोबथा‌ जोबथा खालार ओ बिनिफ्रायनो फालिनाय जायो आरो मोसौनि सान होननानै बुंनाय जायो बे सैथो दानानि जोबथा सानखौ ओ खालि नो माने मोसौ थुखैनाय जायो आरो जेसेबांखिनि मोसौनो ओ जि मुवा बेसादफोर नांगौ जायो बेखौ सिगाङावनो बुथुमनानै लाग्रो हायो ओ सैथो दाननि माने गिबि सान सिगाङावनो आरो। जोबथा सानखालिनि सिगाङावनो जेरै जोंनो मोसौ थुखैनो थाखायथ' लाव नांगौ जायो नङा होमबा लाव फान्थाव ओ बिनि उनाव हालदि नांगौ जायो आरो दिलथि बिलाइ नांगौ जायो ओ बेखौ खालिनो जोङो ओ हानानै आरो बेफोरखौ ओ मोजाङैनो हानानै ओ बेनि उनाव मालाबो सुयो आरो बेनिफ्राय ओ मोसौनो बे दोनि जि हांगार थायोना
औ
बि हां गारखौ मोजाङैनो गनफोरजों बा सिखाजों एरनानै बा एरख'नानै आरो बेनिफ्राय बेवहाय थाव गुबै फोननानै बे औवानि हासुं बानायनानै बे मोसौनो फोथा फोनो आरो फोथा फोननाय फोनखांनायनि उनाव बे मोसौ खौ फुख्रि बा जै जायगायाव बिलो दङ बेफोरबायदियाव थुखैनो लाङो आरो लाव जा फान्थाव जा बायदि होननानै थुखैयो बे जोंनो नोंथां बे दिनखालिनो जेसेबांखिनि गोखा गोखै दङ बे खालिनो जानाय जायो आरो नों थां मोननि ओनसोलावलाय
अ जोंनियाबो गोखा गोखै संक्रान्त संक्रान्ति दिनावनो जानाय जायो मानो होननानै बुङोबा ओरैनो गोखा गोखैखौ मानि थाखाय जानाय जायो बेनि खारना मा नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना
अ नोंथां जिहेथु गोबां बेमार आजार जायोना बिगुरनि बेमारफोरबो जायोना औ बेनि थाखाय लोमजानाय साजानाय बा बेमार आजारफोरखौ सोखानो थाखाय बे सेजौसे मै गं होनानै जायो आरो बिलाइफोरखौ बुथुमनानै नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव बेबादि जानायखौ नुनो मोना आरो बांद्राय ओरैनो साततासो होनानै जानायखौ नुनो मोनो
अ नंगौना नंङा
औ नंगौ
जोंनिथिं बैसागुखौ जोंनि थिं बैसागुखौ बेबायदि नो नोंथाङा होननाय बायदिनो फालिनाय जायो जेरै संक्रान्तियाव संक्रान्तियाव जोङो बिदिनो गोखा गोहै जानायजों लोगोसे मोसौ थुखैनाय फुङावनो सिखारनानै मोसौखौ थु खैनो होलां ङो खाथिनि दैयावहाय दैमायावहाय बिनि उनावहाय मोसौखौ थुखैखांनानै बिनि उनाव जोङो बेसर सिबिं सबायजों सारै सारै लांनाय जायो दैमासिम बिनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनानै लाव फान्थावनि माला गानहोनानै माला गानहोनाय जायो इनि उनाव गलियावबो गलियावबो जोङो लाव फान्थावनि माला गाननानै दोननाय जायो गलियावबो ए बिनि जोङो गोदोनिफ्रायनो आं खोनानाय बायदिबा आबै आबौ बा बिमा बिफानि खोनानाय बायदिब्ला बेखौ खालामनायनि गुदियानो जाहैबाय बिदि खालामोबा मोसौफोरा मोसौफोरा गोबाङैनो माने एरो बा मोसौनि बांनाया बारासिन जायो होननानै जोङो फोथायनाय दङ आरो बिनि उनावहाय जोङो बैसाग दाननि जेब्ला से अक्ट' फैयो बे से अक्ट'आव जोङो ओ न'खरनि फुजा होनाय जायो जेरै न'खरनि माने जयैनो फुजा होनायजों लोगोसे जोङो गिदोरखौ गिदोरखौ सनमान होनाय गिदोरा उन्दैखौ ओ बोर होनाय बियो सोलियो फोथायनाय दङ' जे बे समाव जोङो ओ बैसाग दाननि से अक्ट'आव जोङो गिदिरफोरखौ ओ खुलुमोबा बा माबाया गिदिरफोरा उन्दै खौ बोर होयो ब्ला माने साननायफोरा जाफुंसारो होननानै फोथायनाय दङ' जोंनि ओनसोलावहाय बिनि उनावहाय जोङो बैसाग दाननि नै अक्ट' फैनाय लोगो लोगोनो बिदिनो जोङो गामियावहाय जोंनि ओनसोलाव गामि गामि जोङो मागिनाय जायो बा जोङो मागिनानै जौ बा जोङो बेदर बेबायदि न'खर न'खर थांनानै जोङो जानाय लोंनाया बैसाग दाननि नै अक्ट'निफ्राय सोलियो आरो ओ गोबां ओनसोलाव जोंनि ओनसो सोलाव माने रायजोफोरा गाबा गाव रायजोआव हाय ज' जानानै माखासे प्रग्रामफोर खालामनाय जायो जेरै मोसानाय कम्पिटिसोन, उन्दैफोरनि बारनाय, गेलेनाय, खन्थाइ आवरायनाय बेबायदि बादायलायनाय माने बादायलायनायबो‌ नुनाय जायो आरो बेबायदि खालामोब्ला उन्दैफोरखौ ओन्दैफोरा माने ओन्दैफोरा साहस बारायो बा ओन्दैफोरा फैबाय थानाय समावहाय गिदिर गिदिर प्रग्राम स्टेज प्रग्रामफ्राव पारफरमेन्स माने बाहागो लानो हानाय गोहोआ गोहोआ जायो होननानै ऐ फोथायनाय दङ' जोंनि ओनसो सोलावहाय बेबायदिनो जोङो बैसागु फोरबो बेबायदिनो बैसागु फोरबोखौ जोंनि ओनसोलावहाय औ खोनादोंना खोनादोंना नोंथां?
हेल'
खोना खोनादों ना हेलौ खोनादों ना?
निया नेटवर्क गैया नामा हेल'
नेटवार्कथ' दङ' खोनादोंना खोनाबायना?
औ
खोनाबायना एबार?
अ
हेलौ
नोंथां नोंथाङा खोनादों ना आंनिखौ?
औ खोनागासिनो दङ' आङो औ खोनादों खोनोदों नोंथांनिथिं ओरैनो बैस सागुनि बैसागुनि प्रग्रामफ्रा माबायदि जायो नोंथांनि ओनसोलावहाय?
माने जोंनि गामियाव बेबायादि प्रग्राम खुंनाय जाया गुबुन गामिफोराव
अ खोनायाखै नोंथां